थां औ मा खालामबाय। नोंथाङा।
औ नोंथां नै दं ओरैनो जिरायनानै नोंथां।
औ नोंथां। आ। आंनिफ्राय नोंथांखौ खुलुमेथाय जास जास जास जासि हरबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांखौ खुलुमनायखौ जासि सि हरबाय नोथा।
औ औ नोंथाङा जाबायना मोनानि।
नोंथाङा ओंखामखौथ' दासान नै जाथ'वाखै नै। नोंहालाय जाबाय ओंखाम ओंखाम नोंथां जाफ्लांबाय औ औ औ माथो ओंख्रि जाखो नोंथां।
ओंख्रिया जोंना बा बे अनलाजों दाउ दंमोन मासे। बेखौनो। संदों।
औ औ औ होमबा। थ' दिनै जोबोद गोथाव जादों नोंथां।
औ नोंथां नोंथां जोबोद थावदोंना बर'नि। ख्रै नालाय।
औ नोंगौ नोंथां ओइ। जोंजा फोथाया होमबा। जों माबा मोनसे खोथा रायज्लाय बा बै थिक थिकआ गाबो होननाय नोंथां बे नोंथांनि अनला खारि जानायाव थिग थिकाया आंना गाबना होदों नोंथां। माने नोंथां हा हा थार खोथा बुंदों आरो नोंथां औ। खोना दों ना नोंथा नोंथांनि रावखौ खोनाफैयाखै मोजां नोंथां। हेल' नोंथां। हेल' औ नोंथां खोनादों।
हेलौ हेलौ औ खोनाबाय?
खोनादों ना?
अ खोनादों खोनादों खोनादों अ आदसा नोंथां ओ ओइ दासान्दि दिनै दिनै मा सोलिगासिनो बेनि सायाव नोंथांनो एसे सावरायदों होनासो कलखौ हरदोंमोन नोंथाङा आं।
दिनैथ' जोंहा बिराद अखा हादोंना नोंथां नोंसोरथिं हादों ना हायाखै? थां
ओद जोबोर अखा नोंथां।
औ ओइ जोंनिखिथ' नै एसे अखा हानायजों दै लोमनानै एसे दै लोमदों आरो दै लोमनानैथ' खाथि खाला थानाय हाखर हाला गासिबो बुंसारजोब बायलै नोंथां। बे बुंंसार जोबनायनिफ्राय ना ओं दों आरो हाखरनिफाय। बे नाखौ दिनै जोङो जे लानानै हमहैदोंमोन आरो नोंथां।
औ मोनदों नोंथां?
नाखौथ' मोनदोंमोनलै नों थां मोननायालाय
औ औ औ।
जोंनो जानो सानदों आरो दिनै मोनानि खाजा आरो खांख्राइबो मोनदों। बे खांख्राइखौ बाथोन देनो नागिरदों आरो।
ए नोंथां हामबायलै नोंथां
औ नोंथां औ। नोंथांनालाय मा ओंख्रि जाखोमोन होनदोंमोन अनलाजों दाउमोन? हेलौ नोंथां। हेलौ अ नोंथां खोनादोंना? औ खोनादों। औ ओइ नेटनि एसे प्रब्लेम जागासिनो नोंथां।
औ औ जोंनाव बेनो ओइ नोंथां बै जोंनिथिंबो माइ गायगासिनो दा नोंथांमोनथिबो?
मायालाय गाय बाय गायनाया नोंथां।
औ औ।
औ औ।
जोंनिथिंबो नै गायगासिनो जोंहाबो एसे बाय दा हाबा थुरि जागासिनो बे गायनाया सोलिगासिनो दं नालाय जोंनियावबो।
औ नोंथां औ। ओमफाय नोंथां लाहालाय औ औ नोंथां।
फंनैसो माबा रायज्लायनो होननासो नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आङो।
औ औ दाना बुंलाय नोंथां।
औ बे जिहेथु नोंथां बै ओ माइब्रा आरो माइसानि बाहायनायखौ नोंथाङा मिथिगौ ना?
माइब्रानि बाहायनायाथ' गोबां दं नोंथां औ एस एसे बुंनाय।
अ बे माइ
हेलौ नोंथां नोंथांनि ओ रावखौ मोजां खोनाफैयाखै नोंथां।
नोंथां खोनाबायना? हेलौ।
औ हेलौ दासो खादों नोंथां बुंलाय। हेलौ। हेलौ नोंथां खोनायाखै नोंथां नै नेथा एसे प्रब्लेम होगासिनो नोंथां। नोंथां औ नोंथां खोनादोंना? औ औ खोनादों खोनादों औ।
फैसानि बागै एसे मिथिगौ ना?
माइब्रा मायसानि बागैथ' थिनाया एसे एस्ला मिथिगौ नोंथां।
अ जेरै जोङो माइब्राखौ फिथा जानो थाखाय बाहायो।
औ औ नंगौ नोंथां औ माइब्राखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायो नोंथां औ औ।
गोजौ गिसिबा।
औ औ नंगौ नंगौ।
बा बे माइब्रानि जौ गिसियाथ' जोंनाव दासिमबो दं से बोसोर नै बोसोरनि दङ। एक दम माने बे एम्फौ खालायनानै थायोलै जोंनाव नोंथां माइब्रानिया।
औ औ औ
आरो बे मा होनना बुं बेखौ ओ माइसा
औ औ
बे माइसाखौथ' एखेबारे माने बेखौथ' जोंनो आघोन मासाव
औ
फोथायनांगौ। आरो बे बेखौ एसे माइब्राखौ माइब्रा माइ दंखौ ओ माइसा माइरंखौ
हेल' नोंथां हेल' हेल' हेल' खोनादो ना नोंथां ओ माथो
हेल'
हेल'
हेल' हेल' खोनादों नोंथां हेल'